हेलौ औ नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रियानो
अ अ आं माने मोनसे आयदानि बारै नोंजों सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
मावदायनायनि सायाव मा आयदानि सायाव?
अ जों बेरायनायनि बागे एसे रायलायनो सानदोंमोन आरो आङो बयबो मानि औ औ दावबायनाय बयबो माने बेरायनो बिराद मोजां मोनो नालाय थो स' बिनि बारैनो आङो एसे रायलायनो सानदों नोंथाङाबो बेरायोना?
औ औ दावबायनाय होनना बुंब्लाथ' जों सरासनस्रायै मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौनो बुङो आरो ना दा दावबायनायाथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै अख्रांमायारि दावबायनाय हायारि दावबायनाय दैयारि दावबायनाय दा दावबायनाया जों बुंबाथजों दावबायनांगौ मानो होनब्ला जोङो जेनेबा गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो दावबायहैनानै जोङो बिसोरनि जानाय लोंनाय थानाय बिसोरनि खामानि मावनाय बिसोरनि जेनेबा माखासे गियान सोलोंना बुथुमना लाबोनो हायो आरो जोंङो दावगो दावबायनायनि स' बेखायनो जों दावबाय दावबायनांगौ